ओ।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो जिरायनानै दङ नै दखानाव थांना फैदों दासो। जिरायना दङ ओमफ्राय।
अ।
नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं।
औ ओ मानि थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथाङा?
अ नोंथांजों ओ जिउ राहानि सोमोन्दै जिउ राहाखौ सायख'नायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ दे सावरायजागोन नोंथां।
जिउराहाखौ सायख'नाय होनब्लाथ' आथिखालनि मुगाया बादायारि मुगा जाबोबाय नङा होनबा?
औ नंगौ।
बे बादायारि मुगायाव सिउ राहाखौ सायख'नायनि गोनांथि दङ। आरो जिउ राहानि बागै मोनथिनानै बेखौ माबादि मोननो हायो। बा बे बाथ्राखौ मोनथिनायनि गोनांथि दङ।
औ नं
जाय फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानानै मायबा मोनसे मोजां खामानिखौ मावनानै थांना थानो लुबैयो। जिउआव दावगानो लुबैयो। बैफोर मानसिफोरनि थाखाय जिउ राहाखौ बा थांनानै थानायनि लामाखौ सायख' खनानै आवगायनो नाजानायनि जोंहा गोनांथि दङ आरो।
औ नंगौ।
बेबादिनो जोंहा सरासनस्रा मेट्रिक आनजाद बा जिनै थाखो बा बिए थाखो उथ्रिखांनायनि उनाव मा मावनानै जिउ खुंनाया मोजां जागोन बे सोंलुआ खायसे फरायसाफोरनि गोसोआव जाखांफैबाय थायो नङा होनबा।
औ नंगौ।
लेखा फरायनानै माबा मोनसे खामानि मावनानै दावगानो लुबैनाय मानसिफोरनि थाखाय बेबादि गावखौनो सोंलु सोंनायाबो ओ जोंनि थाखाय गोनां बाथ्रा आरो नाथाय जाय फरायसा फोरा माबा मोनसे मोजां बा गाव मोजां मोननाय जिउ राहा बा खामानि खौ सायख'नानै थांना थानो लुबैयाखै बै फरायसा फोरनि थाखाय बेफोर सोंलुफोरा जेबो बे सेन गैया होननानै जोङो बुंनांगोन आरो।
औ औ
थ' बेखायनो फरायसाफोरा सरासनस्रायै जिउ राहाखौ सायख'नो थांनायाव उम लोगोफोरनियाव बा बिमा बिफानियाव सोंनानै जिउ राहाखौ सायख'ना लानो हायो आरो खायसे गोरों गो रा सुबुंफोरनिफ्रायबो मिथिनानै जोङो जिउ राहाखौ सायख'नो गोनां जायो आरो।
औ नंगौ।
नाथाय फरायसाफोरनि समब्रा समब्रि लोगो बा बिमा बिफा जिउ राहानि बागै रोखा गियान गैयाबो जानो हागौ। आरो जायनि जाहोनाव सासे डक्टर जानो गोनां मानसिया पुलिस जानानै थांनानै थानो गोनां जायो बेबदिनो फोरोंगिरि जानो गोनां गुन गोनां सासे मानसियाबो फिसा फिनला खामानिफोरखौ मावनानै थानो गोनां जायो
औ नंगौ हनो नंगौ बेफोरो
औ बेबादिनो सासे मानसिनियाव थानाय सुबुंथि गुन आरो गोहोखौ माबाददियै जिउ राहाखौ सायख'नो मोनाब्ला बा मावनो मोनाब्ला जिउ मोनसेयाव सुखु आरो गोजोनखौ मोननो हाया आरो बेखायनो
औ
नोङो जिउ राहाखौ सायख'नायनि बेलायाव जिउ राहानि बागै रों रखाा राखा मानसिनिफ्राय सुबुरुन लानानै सायख'नाया मोजां जायो
औ नांगौ
खायसे मेलेम गोनां फरायसाफोरा खायसे सोंलुखौ गावबा गावनियाव सोंना नायनानै आरो बिनि फिननायफोरखौ गावबा गावनो होनानै जिउ राहाखौ सायख'नो हायो
औ
सेथियाव आं मा थाखोनि फरायसा नैथियाव
उम
आनजादफोरनि फिथाइफोरखौ आं बेसेबां मोजां खालामनो हाथावना नैथियाव आंनियाव मा गोहो दङ थामथियाव आं मा मावनो नागिरनाय जिउ राहानिफ्राय माखौ मोननो लुबैयो ब्रैथियाव आं माबादि खामानिखौ मावनो मोजां मोनो बेबादि सोंलुफोरखौ सासे फरायसाया गावनावनो सोंनानै गावनि हारसिंनि जिउ राहाखौ सायख'नाया एसेब्लाबो देरहानो हागोन
औ औ दा जोङो बेफोर औ औ
जिउ राहाखौ सायख'नो थांनायाव मोनसे बाथ्राखौबो गोसोआव लाखिनांगोन खायसे जिउ राहाया नुनाय बा खोनानायाव मोजां नाथाय मोोगथाङाव मोजां न'आाबबो जानो हागौ बेनि अनगायैबो जों जाय जिउ राहाखौ सायख'नो नागिरदों बै जिउ राहाया बा खामानिखौ मावनो थांनाया उम जोंनि थाखाय मोजां नंगौना नङा बेखौ एसे नायबिजिरनानै जोङो मावनांगौ आरो
औ औ नंगौ
बिदिब्ला नोंथाङाबो जिउ राहाखौ सायख'नायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ जिउ राहायाथ' सुबुंनि मोनसे राइट वे वे होनना बुंनांगोन आरोना गावबाागाव औ ओ माने थिरांथायाव जुदि फैयाब्ला जिउ राहाया जोंना बायफ्लेलाङो जेरैहाय मोनसे मिजिं खाबाय जे सासे मा सासे मोजां डक्टर जानो बे डक्टर जानोब्ला नोङो निट निट आनजादखौ होनांगोन निफ्रायसो सायख'जागोन फरायनो मोन गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन बेनिफ्रायसो नों डक्टर जानो हानाय नङा होमबा। सायख'नाय सायख'नायाव जुदि साक्सेस जानो हायोब्लासो आरो जोङो बेफोराव जुदि फेलें थाङोब्ला जानाय नङा सासे पाइलट जानो लुगैरा लुगैयोब्ला फायल नोङो फायल'नि थाखाय नोङो मोजां एक्सपिरियेन्स लानो थांनांगोन। सोलोंनो थांनांगोन नङा होमबा औ बेहाय नोङो जुदि फेलें जायोब्ला बेयाव जानाय नङा आरो बिदिब्ला नोङो माने गासैबो जिउआवनो खस्थ'आव भुगिनांनो गोनां जागोन। आरो जोङो लेखा लेखा फरायाब्ला जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय नङा आरो जोङो औ सासे अलंखार बानायग्राया जेरैबायदि मोनसे अलंखारखौ ओरैबायदि ओ नाजाथाब नाजाथाब माने बियो मोनसे मोजां महर होयो नङा होमबा बेबायदिनो माने मोनसे मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय ओ खेबसे खेबनै फैलार जानायाव माने गोग्लैसोनानै थानो नाङा नाजाबाय थानो नांगोन। जाफुंहोनो थाखाय औ जेरैहाय जोङो ओ ओ आबाद मावग्राखौनो होन आबादारिफ्रा माने खेबसे खेबनैजोंनो जाफुंसार जाजोबा बिसोरो माने ओरैबायदि जायो जे आबाद आबाद फोथारा बहाबा एम्फौ अरनायनिफ्राय बहाबा ओ ओ फिथाइफ्रा ओम मेवा बानायनिफ्राय लानानै गोबां बेबायदिनो खैफोदा नुजाथिबाय थायो आरोना
औ
औ बेबायदिनो जोंनि जिउआव माने ओ खस्थ' आरो जेंना जुदि फैयाब्ला जोंनि ओ थांखिया जाफुंहैया बेफोरबायदि ओ खस्थ'फ्राबो फैबाय थागोन बा जेंनाफ्राबो फैबाय थागोन बेफोरखौ जों सौसिलांनाया गावबा गावनिनो ओम बिबान आरोना दसे लांनो हानांगोन जुदि बेफोरखौ जुदि जोङो खौसिलांनो हायाब्ला ओ गोरिब जानानै थागोन लेखा रोङै जाना थागोन अलसिया होननानै बुंगोन बेफोरखौ औ नङा होमबा
औ नंगौ।
औ सासे गारि ड्राइभाराबो ओरैबायदि माने थांबाय थानाय समावनो बहाबा गारिफ्रा गाज्रि जागोन बे गाज्रि जानायाव नों गाव जुदि ओ मेकानिकनि खामानिखौ एसेबो जुदि रोङाब्ला नोङो गुबुननि साहारा लानो गोनां जागोन, नङा होमबा?
औ।
बेबायदिनो बेबायदिनो सोलोंथाइनि बिथिङावबो बेबायदिनो बेबायदिनो ओ जेंनाफ्रा फैबाय थागोन आरो जिउ राहा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ थांखिया गोख्रों जानांगोन आरो। गावबा गाव मा थांखिखौ लागोन बियो माने गोख्रों जानांगोन। अब्लासो जोङो बे थांखिसिम जों सहैनो हागोन मोननै मोनथाम जुदि थांखि थायोब्ला बियो जानाय नङा। आरो दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो जेरैहाय ओ फरायसाफ्रा माने ओ हायार सेकेण्डारि पास जानानै बा बिए पास जानानै आं मा जागोन होननाय मोनसे सोंथिया सिखाङो होननानै बुंदों नों थाङा नाथाय ओ औ बिदिया सिगांखागोन ओ गुबुन माने गोरों सुबुंनिफ्राय जोङो सुबुरुन लानो गोनां जाखागोन गाव जुदि बुजियाब्ला आरो बुजिखायोब्लाथ' बियो मोजांनि बाथ्रा ओ गुबुन गोरों मानसिनिफ्राय बुजिनो नाजानांगोन। आरो खायसे आरो नोंनिख्रुइ उन्दैयाबो बुजिनोबो हागौ। बिसोर जुदि बुंनायाव नों लाजिनानै थायोब्ला जानाय नङा सोलोंनो गोनाङा जोङो उन्दै गेदेर जेबो खो था गैया बयनिफ्रायबो सोलोंनो हायो आरोना। लाजिना थायोब्ला फावसयना थायोब्ला बे जानाय नङा आरो जोङो बेफोर बेफोर बिथिंखौ जों नायोब्ला जिउ राहा सायख'नाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो ना। औ
दा नोंथां समाबो जोंना जानानै फैबाय। दोनथ'जासिगोन खोमा ना?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दसे सम रायज्लायनो मोननानै।
औ दे।